नों
औ खोनादों नोंथां
अ अब्ला नोंथाङा दा ओरैनो दं नामा?
औ नोंथां आं ओरैनो दङ
अ जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आं माने जोंनि आबहावा बे गेब्रेंनायनि सायाव नोंथांजों रायलायनो साननानै नोंथां खौ कल हरदोंमोन ओजुदि फ्रिब्ला
नोंथाङा बुंफिनलाय बारा आं बुजियाखै नोंथां आ बुंफिनलाय नोंथां बारा खोनानो हायाखै
अ खोनाबायना नोंथां दा?
औ खोनाबाय नोंथां दे बुंलाय दे
औ माने जेनेबा जोंङो बे आबहावा जिथुनाखि जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय, बार गेब्रेंनाय, दै गेब्रेंनाय, हा गेब्रेंनाय पलिउसन जानाय जों बिनि सायाव रायज्लायनो साननानै नोंथांनो आं फन हरनायखौ जादोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां रायज्लायजागोन।
औ अब्ला नोंथाङा सावरायजागोनब्ला बिनि सायाव एसे फंनैसो बुंनानै होदो नामा?
औ बिदिनो ओ नोंथाङा जि ओ सोंलु सोंदों बेखौ आं फोरमायनो ओ बिदिनो आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' जों ओ आथिखालाव बिदिनो जोङो बिदिनो जों आबहावा गेलेनायखौ जोङो बांसिन जाय नोगोर सिटि बेफोराव जों बांसिन गेब्लेनायखौ नुयो। दा बिदिनो जोङो दानि जुगाव बा गोदोनि समावथ' जोङो बिफां-लाइफां दंफां लाइफां बिदिनो गारि मथर बिदिनो उरां बायदिसिना खारनायफ्रा गैयामोन नालाय बे समाव जोंङो आबहावाया मोजां बिदिनो जों आबहावाजों गोरोबनानै थायोमोन बे समाव जोंङो बिदिनो बायदिसिना ओ जाग्रा मुवाफोर बाहायब्लाबो जों बेफोरखौ जोङो फेसेवनाय माबाफोरखौल' बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बिदिनो ओ आबहावानि बोरै गेब्रेंदों होनबा जों दानि जुगाव जोङो जेरै सोलोंथाइनि जुग बे सोलोंथाइनि जुग होनोब्लाबो जोङो ओ जों सुबुं माहारिया ओ आबहावाखौ गेब्रेंदों मिथाब्लाबो जोङो ओ सोलोंथायनि गियान गोनांब्लाबो जों बेफोरनि सायाव जों बांसिनखौनो इगनर खालामनायखौ नुयो आरोना। बिदिनो आबहावा गेब्लेदों होनब्ला जों ओ बुंनो हायो बिदिनो दानि जुगाव जों बिराद ओ जौगाबाय बिदिनो जों गारि मथरनि गोबां गारि मथर जेरै बिदिनो गारि मथरनिफ्राइ ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो जों आबहावाजों गोरोबनानै दिनै ओ बार मन्दलजों गोरोबनानै बारखौ बिदिनो माबायो आरो।
औ नंगौ।
गुबुमलें खालामो बिदिनो बिनि अनगायै आरो आबहावाजों आबहावा गेब्रेंनाय जाहोनाबोथ' बिराद ओ बिदिनो जोङो दैनि दैनि दैनिजोंबो आबहावा गुबुंले बेनि अनगायैबो जोङो बेदिनो उखुन्दै गारि मथरजों बे ओंखायनायै दानि जुगावथ' जोङो गारि मथर गारि मथरफ्रायबो गेब्लेङो अनगायबो जों ट्रेन होनो जेरै मटर ट्रेन रेलगारि बेफोरनि बेफोर जोंबो आबहावा गेब्लेङो मानो होनोमोनब्ला बेफोरनि आवाजफ्रा आबहावाजों ओ गोरोबनानै बिदिनो गेबेलें खालामो आरो बार बार बिनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो गोजौआव खारनाय उरां जेरै जों बेखौ ओ इंराजियाव बुङो ओ फ्लायट होनो बिनि बिजोंबो जोंआ बिनि अगाय जोङो मोननो हाबावो बिनि अनगायैबो जों जेरै जाग्रा मुवा आथिखाल हाथाइ बाजाराव जों मैगं थाइगं लायनो थाखाय जों जेरै प्लास्टिक जों बिदिनो ओ गथ' गथ' गथायफोर जाग्रा जेरै मेथाइ बिजनि बेफोरखौ जोंङो प्लास्टिकावव मोननो हायो। बिनि अनगायैबो जोङो बिदिनो बायदि मानसिनि सुबुं अनजिया जेब्ला सोराङोना सोराङोब्ला
बेलासिम उन्दुयो बेयावबो बाहायनाय जाग्रा मुवा बेफोराव जोङो बांसिनानो प्लास्टिकखौ मोनो। जोङो माबा मोनसे बाजाराव
बिदिनो मैगं थाइगं लायनाय बिदिनो जाग्रा मुवा बायदिसिना लायनो थांनाय बेदर सेदर लायनायावबो जोङो बिदिनो प्लास्टिक। मोननो हाजोबो आरो ना। बेफोरखौ जों लाबोयो बे लाबोनानै ओ दाबसे जायगायाव गारालासिनोबो जों जारला मोनला लामा सामा बिदिनो बायदिफोरखौ जों बायनायखौ नुनो मोनो बेफोरो जेब्ला जों बिदिनो ओ आबहावायाव बिदिनो ओ गोसारलाबायनानै बिदिनो जोङो बिदिनो दैमा सामाफ्राव गारला जायनि थाखाय जों दैमाफ्रा नालाफ्रा गोथे जायो जायनि थाखाय जों अखा हायोब्ला दै दैफोरा ओ बिदिनो थांनो हाला नालाय जमा थासिम बेयाव जोङो दैबाना जानायखौ नुनो आरोना। जायनि थाखाय जोङो आसामाव दैबानाखौ नुनो मोनो। जायनि थाखाय जों आबहावा गाज्रि जानायखौ नुनो बिनि अनगायैबो जोङो आबहावा बुंनो थाङोब्ला आरो बिदिनो जोङो आथिखालाव बिदिनो ओ बिगियानारि जुग नालाय जों दानि जुगनि नालाय जायहा बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों गारि मथर हान्था मेला बायनाय बेखौ जों गोबां नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो ओ जोङो दानि जुगाव जेरै टाउन सहराव जों बिफां लाइफांखौ ओ बिदिनो ओ जोंनि आसाम नोगोराव बांसिन बिफां लाइफां बिदिनो खौ नाथाय बेलेग रायजोआव बेफोरखौ बांसिनानो न'नि सायाव न' ओ बिदिनो लामा सामा दंफां गायनो जेबोखौनो गैया मानो होनब्ला फैसा थाखानि जुग जाबाय बेफोरो जों न' लुनो थाखाय सुबुं ओ सुबुं अनजिमाया बांबाय नालाय बिदिनो न'नि सायाव न जालांबाय सुबुं अनजिमाया ओ जेसेबां बांदों एसेबांनो आबहावा गेबेेंसिनदों मानो होमब्ला जों बिफां लाइफांखौ दानस्रांबाय न'बां लुबाय हान्था मेलानि थाखाय गारि मटर खारनो थाखाय लामा बानायबाय रेलगारिफ्रा बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ओ उरां खारनो थाखाय बा बानायनो थाखाय जों ओ बिराद जायगानि गुवार गुवार जायगा उदां जायगा नांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो ओ फिल बानायबाय बेफोरावबो जों दंफां लाइफां दानफायनाय जायो।
औ
बिदिनो आरोना बेफोरनि जाहोनाव जों आबावखौ जायनि थाखाय जों आथिखालाव जों गरमसिनखौ बांसिन खो मोननो हायो। बिदिनो जोङो दिल्ली मुम्बाइफ्राव बांसिनखौ जोङो ओ गरम सिनखौ गारि मथरनि हान्था मेलाया ओ बांसिन आबहावा गेब्रेंनाय दा बिफां लाइफांआव मोननो खम आरो जोंनि आसामाव ओ जोबोर खम आरोना बेयो गरमफोरा बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां आलादा बो नुनो मोनो मानो होनब्ला जोंनि आसामाव दंफां लाइफाङा गोबां दं बिदिनो बुंनो हायो आरो ना नाथाय सानसे समाव जों मा जागोन बुंनो ओ दा आं आबहावाया बोरै गेब्रेंदों बेनि सायाव दा नोंथाङाबो एसे नोंनि नोंनि मोनदांथिनि सायाव ओ एसे फोरमायदों
औ। ओ जे जेहेथु नोंथाङा सैथोखौनो बुंलांबाय जे जोंहा दिन बे समाव दा बे जुगाव माने आथिंखालाव दिनै गोबां बिफां लाइफांफोरखौ सुबुं अनजिमा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव दिनै दानफायगासिनो दङ हना ला बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों गाव गावनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय गाव गावनि जिथुनाखि थानो लागै न'फोरखौ जोङो लुनो थाखाय बेफोरबायदि माखासे बिफां लाइफांफोरखौ दानफायगासिनो दं। दा जायनि जाउनाव बिफां लाइफाङा जोंनिफ ओ जोंनियाव बा बे बुहुमाव बिफां लाइफाङा खम जानायनि जाउनाव दिनि गोबां माखासे बोथोराव गोहोमफोरखौ ख्लैनायफोरखौ गोग्लैनायफोरखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालनि जुगाव जोङो जेरैबायदि अखा हानांगौ अखा हानायफोरखौ जों नु नुनो थाङा। जेरैबायदि सानदुं दुंनांगौ जों बेफोरबायदि दुंनायफोरखौ नुनो थाङा। मानो होनोब्ला दिनै बिफां लाइफांफ्रा खम जाबाय बेजों लोगोसे दिनै बोथोरावबो खोब गोहोम गोग्लैदों। गरम फोरा बारा जायो दिनै ओम अखाफोरा खम हानो हमबाय बिनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ खोब मोजाङै लाखिनो हमनांगोन बा दा बार गेब्रेंनाय बुंनो थाङोब्ला दिनै बेफोरबायदिनो गोबां माखासे जाहोनफोरनि थाखाय दिनै जोंनि बारफ्रा आब हावाफोरा गुबुंले जाबोगासिनो दङ मानो होनोब्ला जोङो दिनै अखा नायब्लानो बा सोरांब्लानो जों स से लामा हान्थिनो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो गारि मथरफोरखौ जों बाहायो जायफोरा जायफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा जोंनि बार बारहावाफोरखौ गेब्रें होगासिनो दं बा गुबुंले खालामगासिनो दङ। दा जोङो बेफोरबायदि गारि मथरफोरखौ हानायसेबांखौ जोङो खम बाहायोब्ला आं मोजां जागोन होननानै सानो। मानो होनोब्ला ओ जोंहा बे गारि मथ रनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि बारहावाफोरखौ गोबाङै गुबुंले खालामगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे दिनै गोबां माखासे गिदिर गिदिर दारिमिनफोर खौ फेक्टरिफोरखौ जों नुनो थाङो। जायफोरनिफ्राय बिराद गोसोम गोसोम माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि गेसफोरा ओंखारो बे गेस फोरा ओंखारनानै बे गोसोम उखुन्दैनिफ्राय गोसोम उखुन्दैया ओं खारनायानो ओंखारनानै बे जोंनि बारहार जोबनानै बि बे जोंनि बारखौ गुबुंले खालामनो खालामो दा बेनि थाखाय आं सानो माने जोङो हानायसेबांखौ एसे एनैखौ खम खालामोब्ला जोङो मोजां जागोन नामा होननानै आङो सानो जे जोङो बार बारहावा गुबुंले गुबुंनायखौ लाखिनो बुङोब्ला जोङो आथिखालनि जुगाव जोङो गोबां बेफोरबायदि माखासे गारि मथरफोरखौ जों नुनो मोनसै जायफ्रा बेटारिफोरजों खारो जायफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि उखुन्दैफोरखौ खुवा दा जोङो बेफोरखौ बाहायोब्ला माने जोङो एसेबाबो हमथानो हागोन होननानै आं सानो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंङो ससेे लामा हान्थिनो थाखाय जोङो गारि मथरफोरखौ बाहायालासिनो बा बेफोरबायदि दि जायफ्रा पेट्रल डिजेलफोरजों खारो बेफोरखौ बाहायालासिनो जोङो बेफोरबायदि इबि जायफ्रा बेटारिजों खारग्रा जोङो बेफोरखौ बाहायोब्ला एसेबाबो जोङो हमथानो हागोन होननानै आं सानो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बेफोरबायदि गुबुन दाबसे दावगानो थाखाय गभर्नमेन्टआ होनानै दोननाय जिथु जिथुनाखि पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट जोङो बेफोरखौ बाहायोब्ला जों एसेबाबो हमथानो हागोन होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोङो दिनै नोंबो गारि सालायोब्ला आंबो गारि सालायोब्ला बिदिनो नोंनि नोंनि गंसे आंनि गंसे बयबो गाव गावबागाव पार्सनेल सालायजोबोब्ला जोंहा बांसिनै गेब्रेंगोन होननानै आं सानो आरो बारा जुदि जोङो जों जोङो सानैबो मोनसे जायगायावनो थांखागोनबालाय जोङो मानो बेलेग बेलेग गारिफोरखौ जों लांनो हम जोङो बास बा अट'फोर बा पाब्लिक ट्रेन्सपर्टफोर जोङो बेफोराव थाङोब्ला जोङो जोंनि जोंनि जोंनि गारिनिफ्राय जि ओंखारनो गोनां उखुन्दै जोङो बेफोरखौ लाखिनो हागोन होननानै आं सानो आरो खोनादों ना नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों
अ दा बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला बार दै गेब्रेंनाय बुंनो थाङोब्लाबो बेफोरबायदिनो दैयाबो गो बां बिथिंनिफ्राय आथिंखालाव गेब्रोंबोगासिनो दं बा गुबुंले जाबोगासिनो दङ बे फेक्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय मैलाफोर बे मैलाफ्रा दिनै मैलाफोरखौ दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि गिदिर गिदिर नाला गिदिर गिदिर दैसाफ्राव नालाफ्राव खावगार हरनाय जायो दा जायनि जाउनाव बे बे मैलाफ्रा लिक कुइद्सफ्रा बे दैयाव बा माबाफ्राव बिदिनो दै दैमा दैसाफ्राव बोहैलांगारनानै बिनिफ्राय गाज्रि सानफा एफा सानफा एफा बेफोरबायदि दैमा दैसाफ्राव जोङो गोबां दाखोर दाला गारनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै सेवनो रोङि प्लास्टिक बेफोरबायदिखौ गारनायखौ नुनो मोनो प्लास्टिक बथल प्लास्टिक केरि बेग जोङो बेफोरखौ गार नुनो मोनो दा बेफोरखौ गारोब्ला जोंहा माबाया दैया गोबां गेब्रें बोगासिनो दङ आं सानो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ होबथायोब्ला जोङो दै गेब्रेंनायखौ एसेबाबो लाखिनो हागोन होननानै आरो अब्ला अब्ला‌ ओ नोंथां जोहा समाव जासिगोन नामा।
औ नोंथां जागोन ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिम।
औ नोंथांसिमबो दे बिदिब्ला धैनबादसै। औ उन्दुयैनो।